दोनो नोंथां। औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां?
आंथ' नोंथां दा ओरैनो जिरायग्लांनानै दंथ'यो नोंथां। ओमफ्राय खबरा मा मोन नोंथां।
औ खबरा जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनियालाय?
आंथ' आंनाबो बिराद मोजां नोंथां।
अ होनबा। जों मोनसे आयदानि सायाव नोंथां दान्दिसे सम रायज्लायदिनि नामा। नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला
औ जागोन नोंथां रायलायजागोन।
औ जों औ जों बिब्दिब्ला नोंथां मोनसे माने दोरोङारि जे औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोर दा बेफोरनि सायाव जों एसे सावरायलायदिनो नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां जायो ओरैनो जोंहा गोबांथार खमि जालांबायबो बिनि सायाव रायलायनायानो मोजां जागोन नोंथां।
औ नोंथां अ बिब्दिब्ला नोंथाङानो एसे औवानि औवाजों मा मा आगजु बानायनाय जायो। आरो गोदोनिफ्राय माबायदि आगजुफोरखौ औ बानाय गोदो माबायदि बानायोमोन आरो दा माबायदि बानायोमोन आरो दा बेफोरनि ओ बेफोरनि रांखावरि फालांगियाव माबायदि हेफाजाब होयो। नोंथाङानो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होदों नामा नोंथां।
अ जागोन नोंथां जोङो दोरोङारि गोदोनि जेनाखि दोरोङारि फैफानाय जोंजोंनो लोगोसे फैफानाय। औवाजों बानायनाय आगजुफोर बेफोर आगजुफोरनि सायाव सावरायोबा जोङो गोदोनिफोरखौनो एसे नायनानै माने जोङो सावरायनो गोनां जायो आरो आथिखालावबो जोङो औवाजों बानायनाय माखासे आगजुफोरखौनो जोङो आथिखालाव थांना थानायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां। दा जोंनि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै थांनानै थाबोनाय आबादजों सोमोन्दो लानानै थांनानै थाबोनाय मोनसे मोन माने गाहाय हारि आरो बिनिखायनो जोंनि थांनानै थानायावहाय औवाया गोबांथार। बिफाव होबोदों आरो आथिखालावबो बिफाव होबोदों होननानै जोंङो औवाखौहाय बुंनो नांगोन। जोङो बुंनो थाङोब्ला न' लुनायनिफ्राय लानानै। जोंनि जाग्रा लोंग्रा जेनोखि बाहायनाय आबाद मावनायाव। बाहायनाय जानाय लोंनायावहाय माखासे लाग्रा बुस्थुफोर बाहायनाय बेफोरखौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दा। दा जोंनि गोनांथार ओ रायलायनो थाङोब्ला औवाजों बानायनाय आगजुफोर बुङोब्ला जोङो बुंनो नांगोन जेरै सान्द्रि संग्राय दाह्रा बेजों लोगोसे मोसौ खुन्थिया जुंगाल बेफोरखौहाय जोङो बुंनो नांगोन आरो नोंथां जोंनि गोदोनि समावहाय नोंथां जुंगालखौहाय जोंनि समाव औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन माने गोदोनि समाव औवाजों बानायनाय जायोमोन ओ जुंगालखौहाय माने औवा बुरखा खौहाय जोङो बांसिनै माने बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां। दा आथिखालाव थ'। बांसिनै जोङो जुंगालनि बाहायनायनि अनगायै गोबां थोर जे बिगियानारिया बिग यानारि आदबजों बाहायनानै ओ बाहायनाय जेनाखि ओ थ्रेक्टरफोर पावारटिलार फोर बो‌‌ बेफोरखौ बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो दा बिनि अनगायैबो जोङो जेब्लानाखि ओ सुबुंफोरा माइखौ हाखाङो। बैहाय माइ हाखांनायनि उनावहाय माइखौहाय‌‌ दि खांनानै लाबोनो थाखाय मारा होनो न'सिम दैखोननानै लाबोनो थाखाय जोङो बावखाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायै बो सुलाबारि लावथि मोसौ बुनो थाखाय जोङो लावथि बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि समाव हासिनिखौ बानायनो थाखाय हासिनिनि हाथाय बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जों नो नुबोनो नुबोदों आरो आथिखालावबो नुयो जोङो। बेनि अनगायैबो जोङो न न' बानायनायाव गोदोनि समाव बांसिनानो औवाजों बानायनानै लानायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जायोमोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे गोबांथार माखासे जिरायग्रा मुवा बेसाद फोर मैगं खादा बेफोरबायदिनो जोङो दुलि बेफोरबायदिखौ माने जोङो गोदोनि समनिफ्राय फ्रायनो माने बानायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो फालांगिनि बेलायाव जों ङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बा जेनोखि थांनानै थानायाव बाहायजानाय गासैबो मुवा बेसादफोर जेरै- ओ सेन जे खाइ खबाय सानद्रि बेफोरनो माने गासिबो मुलाम्फानि हिसाबै जोङो ओ जुदि बानायनो हायोब्ला बानायनानै मुलाम्फायावबो जोङो फालांगियाव लांनानै माने मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां दा आथिखालाव गोबांथार बिथिंखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनसै नोंथां। माने जोंनि समाजावहाय बै बैफोरबायदि जेनाखि औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोर बैफोर मुवा बेसादफोरा आथिखालाव एसे खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो मोनबाय जायनि जायनि जाहोनाव जोङो बांसिनै माने जेनेखि बिगियानारि आदबजों बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दा जोङो बेैफोरबादि औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय ओ खामानि मावनो नांगौबा जों गोबांथार जोंनि लाइमोनफोरानो माने बैफोर मुवा बेसाद फोरखौ बानायनायाव माबोरै बानायोब्ला माबायदि जायो बैफोर जेनेबा बा सेन जेखाइ खबाइ सानद्रि संग्रायफोरखौ माबायदि रोखोमाव हेबनाय जायो बेफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै मोजाङै हेबनानै जोङो फालांगियाव लांनानै गोबांथार मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां दा ओ बिनि अनगायैबो नोंथां जोङो बैफोर सेन ओ ओ जेनेबा संग्राय सान बेफोराव गोबांथार आगरफोर बाहायनानै जोङो गोदोनि समावहाय ओ माने हेबनायखौ जों नुनो मोनो जेरै हाजो आगर बेबायदिनो फारौ मेगन बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोंनि गोदोनि जे संग्राय सान्द्रि बेफोराव वहाय माने औवानि बानायनाय संग्राय सानद्रिफोरावहाय हेबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा बैफोरनि बाहायनाया जोंनि ओनसोलाव एसे खम जांनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा नोंथांमोननि ओनसोल थिं बैफोरखौ जेनेबा माबायदि बाहायो आरो माबायदि बानायनाय जायो आरो नोंथांमोननियाव जोंनि बायदिनो आथिखालावबो बाहायबाय थायो नामा? आरो मुलाम्फायावबो बाहायो नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां ओम माने आथिखालाव बेफोर बाहायनायफोरखौ जों एसे बाङाय नुलांबाय आरो जायखौ खमि होननानै बुङो ओ दा नोंगौ दासिमबो बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो खिन्थु बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोनला आरो दा गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव आबै आबौमोनहानो जेन'बा जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जेब्ला जों थाबायनो रोङोमोन बे समाव जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो जोंनि बिमा बिफानो मोनसे माने जलंगा बानायनानै होयोमोन आरो जाय जाय जलंगायाव माने उन्दैफोरखौ आराम माने फुथुनानै माने नारबाय थानो हायोमोन आरो दा बेफोर बेफोरखौ जों औवाजों बानायनाय जायोमोन दा जों बेफोरखौ नुनो मोनला दा बेहाय माने ओ माने बाजाराव मोननाय जे बि माने ओम मा होनो बेखौ बाजाराव मोननाय मुवाखौसो जों बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोनहा बेबायदिनो माने प्लास्टिकजों ओ बानायजानाय मैगं खादा ओम सियार ओ टेबोल बेफोरखौ बाहायामोन दा माने औवाजों बानायनाय मुवाफोरखौनो बाहायोमोन जेरै ओ जिरायग्रा जिरायग्राफोर बानायनोबा हौवाजोंनो बानायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि आबै आबौमोनहा माने खफ्रि जायखौ होनो माने माने अखा नाङिनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायोमोन दा आथिखालाव बे खफ्रिखौ बांद्राय बाहायनाय नुनो मोनला माने कफ्रिनि सोलाय बाजाराव मोननाय साथा बेखौ जों बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनसै आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां रो खोमनि जेरै औवाजोंनो बानायोमोन जेरै जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ गोबां रोखोमनि बाहायनाय नुनो मोनोमोन दा आथिखालाव बेफोरखौ एसे बा बाङाय बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो आथिखालनि जे जे माने दानि जोंनि जेनेरेसन सुबुंफोर बिसोरो माने बांद्राय बेफोरखौ रोंला होननानै जों नुनो मोनसै आरो मानोना माने माने ओ माने खौ सोलोंनानै लाखिला माने बाजाराव मोननाय मुवाफोरजों बांसिनै सोलिसै दा बेफोरबायदि सोलोंनानै लाखियैयावबो माने बे बुस्थुआ एसे गोमालांनो हमबाय आरो दा फोथांनानै ला खिनोबा जों माने सोलोंनानै लानांगोन सानद्रिखौ माबोरै हेबो खबाइखौ माबोरै हेबो जेखायखौ माबोरै हेबो जों बेफोरखौ जों सोलोंनानै लाखिनांगोन जोंनि जोंनि आबै आबौ जोंनि आ-आइ आफामोननिफ्राय जों सोलोंनानै लाखिनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे ओ माने जायफोर ओ सुबुंफोरा जेनेबा गोजान जायगायाव थाबायलांनो हाया माबा दस्रा खामानि जेन'बा गुबुन गोरा खामानि मावनो हाया माने बैफोरबायदि सुबुंफोरा न'आवनो थानानै औवाजों माने जिरायनानै गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद माने बानायनानै फाननानै गोबां रां आरजिनोबो हायोमोन आरो दा माने सुबुंफोर बेनि बाहायनायनि खमियाव माने बेफोरो एसे खमायलांबाय आरो। आ दा जों गोदोनि समाव बेखौ माने गोबां माने फालांगियारि हिसाबैबो बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो सान्द्रि संग्राय हेबनानै फाननानै गावनि बोथिसे ओंखामनि थाखाय माने रांखावरि एसे एनै आरजिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दा बेफोरखौ जों एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा जोङो बेफोरखौ जों बावलांनो नाङा मानोना जोंनिनो मोनसे माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बुस्थु बे बेखौ जों बावलांनो नाङा जों साफ्रोमबो जों बेफोरखौ बाहायनांगौ। जेरै जों सान-संग्रायखौ माने प्लास्टिकजों बानायनाय संग्रायनि सोलायजों औवाजों बानायनाय संग्रायखौ बाहायनांगौ। जोङो सान्द्रिखौबो बेबायदिनो प्लास्टिकनि सोलाय जोङो औवाजों बानायनाय सान्द्रिखौ बाहायनांगौ जों बेफोरबायदिनो बाहायनांगौ आरो। आरो औवानि जे आथिखालाव जों औवानि बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनबाय औवानिफ्राय जेरै लेखा बिलाइ दिहुनो। आरो औवाखौ गोबां रोखोमनि जेनेबा कनस्ट्राकसन जायखौ बिल्डिं बानायनाय बेफोरावबो सुंथानो थाखाय बाहायनाय जायो, आरो न' बां बानायनाय बेफोरावबो गोबां बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेखायनो आं सानो आथिखालाव औवानि बाहायनाया गोबाङानो जोङो औवाखौबो जोङो माने खालि हा थानाय जायगाफोराव जों हौवाफोरखौबो गायनानै लानांगौ। मानोना जोंनो औवाया गोबां खामानि होयो नालायथाय बेखायनो जों औवाखौ न'आव खालि जायगायाव थानाय आरो माबाफ्राव गायनानै लानांगौ आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे औवाया जे हा खुरखानाय हा खुरखानायखौबो गोबां होबथायो बे औवाया गोबां रोदा रोदा ब्रे ब्रे सुनानै बे हाखौ गोरा खालामो जाय जा जाहाथे माने अखा बांखाफोर फैयोब्ला बे हाखौ खुरखालांनो हाया। दा नोंथां जोंहाबो समा जाया नङा जाबाय अब्ला जोङो दोनथ'लायदिनो नामा नोंथां?
नोंथां जों मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायफिनसिगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।